औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि ना दा
औ फ्रियानो दंथ'यो
अब्ला जों मोनसे टपिक लानानै सावरायलायनोसै बे टपिकआ जादों बर' थुनलाइनायनि सायाव आरो
जेरै औ बर' थुनलाइ होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गिबि गिबिसिन थुनलाइ लिरगिरि होनना बुङोब्ला मिसनारिफोरनि मिसनारिफोरखौसो जों रायखांग्रोनांगोन गिबियो जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै बिथांमोना सालि जेनदों बिनि उनावसो जोंनि गिबिसिन बर'फोरनि बिजाब दिहुनगिरि दिहुनगिबि होनना गंगचरन कसारिखौ जों रायखांनो हायो बिथांनि गांसे आयेन बिजाब बिजाब लिरनाय बे बिजाबा जादों बर'नि फिसा अहायेन आरो बिनि उनाव गोबां लाइ सिबोर नानटिन टुनथिनिफ्राय गांफा गांनै बिदिनो लायसि ओं ओंखारलांबाय थादों आरो नाथाय आथिखालाव बैफोरो गोबां थुनलाइयाव जोंनि बर' हारियाबो जौगाबाय होननानै आं सानो आरो बैफोर थुनलाइफोराव गिबि गिबि खन्थाइनि अनजिमाखौनो बांसिन नुनो मोननाय जादोंमोन आरो जेरै नाइनटिन टुन्टियाव बिबार लाइसिया आखाइजों लिरनाय महराव नुजा जेेनदोंमोन बै आखाइजों लिरनाय बिबार लाइसियाव बांसिनै खन्थाइनि अनजिमाखौनो नुनो मोननाय जादों। आरो बै खन्थाइफोरा बांसिनै हारि जांख्रिखांनाय मिस्टिक सिजियाम बेबायदि खन्थाइफोरखौ नुनो मोन्नाय जादों जेरै सति चन्द्र बसुमतारीनि बिमा फिसा खन्थाइावबो मानेके गावनि फिसाखौ बिमाया माबायदि दिथा होयो माबायदि सोलोंथाइ होयो सासे गथ'खौ मा बायदि जोथोन लानांगौ बै खन्थाइनि गेजेरजों जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिनि उनाव जेरै जलध' ब्रह्मनि जाखांदो खन्थाइ बेफोरावबो जोंनि बर' हारि हारिखौ गोदोसोनानै थानाय गोदोसोनानै थानाय हारि हिसाबै मानेकि जाखांनो थिननाय हारि फोजाखां फो जाखांनो थिननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों। बिनि उनाव लासैनो नाइनटिन टुइन्टिफराव बे बिबार लाइसिखौनो सेबखांनाय महराव मोननाय जादोंमोन आरो आरो बिनि उनाव नाइनटिन थार्टि सेभेनाव सेभेनाव सानस्रि मुस्रि आरो बिनि उनाव उनाव नाइनटिन थार्टि इदआव अलंबार लाइसि अलंबार लाइसियानो रायथाइ थुन रायथाइखौ सेबखांजेनदोंमोन होनना बुंनो हायो जेरै न'नि माइ दां आनन्द मुसाहारिनि बेहाय बर' आइजोनि सोमोन्दै लिरनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो आरो बिनि उनाव हाथरखि हाला बेफोराव मानेके रमान्टिक सानस्रिनि खन्थाइफोरबो नुनो मोननाय जादों आरो आरो जोंनि बर'फोरनि सल'मा होनना बुङोब्लाथ' नाइनटिन सिक्सटिटुनिफ्रायसो बर' थु। नलाइयाव गिबि गिबि सल'मा लिरनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बे सल'मायानो जादों जु जायनि अर सल'मा बे सल'मायाव जोंनि बर' हारिनि समाज जानाय समाजारि थासारि आसारखान्थि गासैबो मानेखि दोरोङारि गियानखौ बेरखांनाय नुनो मोननाय जादों आरो जों सल'मा होनना बुङोब्लाथ' मोनसे मोनसे हारिनि महर मुस्रि सावगारिखौ बेरखांनाय नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि उनावबो सुंद' सल' होनना बुङोब्ला सुंद' सल' मोनसे सुंद' सल' सोंद' लिरनाय एसे फेस्ला टाइपनिबो जायो बेयो
आरो बेनि उनावनो माखासे गोबां थुनलाइयाव जों गोबां जेरै दावबायनाय थुनलाइ आरो फावथाय बेफोरनि सोमोन्दैबो मोननाय जायो। जेरै जारिमिनारि फावथाय संगालि फावथाय बेफोरनिबो सोमोन्दै बर' थुनलाइयाव गोबां जौगाबाय होनना आं सानो सानो आरो नोंथाङा बैफोर थुनलाइफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं हायो ना हाया एसे ओं नाजानायसै जेसेबां हायो फोरमायनो नाजानोसै नोंथांनो थुनलाइ होनोब्लाथ' जोंना गिबि गिबियाव संस्कृत थुनलाइखौनो मोननो हायो गिबियावनो जों ओ संखि्रत थुनलाइ महरै गांब्रै बेदखौ मोननो हायो जेरै साम बेेद जुर बेद अथुरब बेद आरो मामोनथाय बे गांसेया बिदिनो जों गांब्रै बेदनि गेजेरजों थुनलाइखौ जागायनायखौ मोननो हायो बेनि उनाव अ' संस्कृतआवनो रामायण महाभारत बेफोरखौ मोननाय हायो बेफोरखौ खृष्ट' गिबि एबा खृष्ट'नि सिगां ओ ओ जिबा जिबाजौ नैरोजा बोसोरसो सिगां लिरदोंमोन होनना मोनथिनाय जायो बेफोर थुनलाइखौ गोदोनि समाव लेखा बिलाइ गैयैनि जाउनाव ओ सासि बिलाइ आरो खामानि प्लेट बायदिफोराव लिरनानै दोननायखौ मोननो हायो। दा बर'नि थुनलाइ होनोब्लाथ' गिबि गिबियाव जोंहा गंगा चरन कचारिनि बर'नि फिसा अ' आयेन गुजौ जिबा मायथाइयाव ओंखारनायखौ जों मोननो हायो बिनि उनाव नैथि बिजाब महरै जोंहा ओ जिगुजौ जिगु मायथाइाव ओ बाथिना बैखागुनि गिदिर बेखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जोंना जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयाव बर'नि गुदि सिबसा आर'ज बेखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जोंहा सति चन्द्र बसुमतारी बिथांनि सुजुनाय लाइसि जि गुजौ नैजि बेै मायथायाव साफायनाय महरै बिबार लाइसिखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा गिबि गिबियै सुंद' सल' ओंखारनाय लाइसियानो जाहैबाय हाथरखि-हाला जिगुजौ ब्रैजि मायथाइयाव गिबि गिबियै गिबि गिबियै आबादारि सुंद' सल'खौ मोननो हायो बे सुंद' स सल'आ इसोरनो मोसाहारिनि आखाइजों सुजुजानाय मोनसे ओ आबुं ओंथि गोनां मोनसे सुंद' सल' बिनि गेजेरजों बेनि गेजेर जों बर'नि हाबानि आसार खान्थि बायदिफोरखौ जों मोननो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा फैयै फैयै सुंद' सल' बिथिङाव आथिखालाव जौगानो हानायखौ मोननो हाबाय दा बेदिनो सुंद' सल' हिसाबै जोंहा फैमाल मिजिंखौनो गिबि सुंद' सल' बिजाब महरै मोननो हायो बिदि उनगैबो न जोंहा बर' थुनलाइ हिसाबै गिबि
औ
सल'मा होनना बुङोब्ला जुजायनि अरखौनो जोङो जिगुजौ द'जिनै मायथाइआव ओंखारनायखौ नुजिरनाय जायो बिनि अनगायैबो आथिखालसिमहालागै गोबां ओ सल'माफोरखौ ओंखारनायखौ मोननो हायो जेरै धरनधर औवारिनि मैहुर बे मैहुर सल'मायाबो गोबां मख'जाथाव बिनि गेजेरजों बर' हारिया माबायदि मैहुर खालामो आरो बर'फ्रा माबायदि एम्फौ फिसियो आरो बेलेगफोरनि जायगायाव थांनानै माबायदि इन्दि बिलाइ बायदिसिना नागिरनानै माबायदि जेंना जेंसिफोरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बेफोरखौ जों मैहुर सल'मानि गेजेरजों बेरखांनायखौ मोननो हानाय जादों बियो दोंसे ओनसोलारि सल'मा बियो जिगुजौ दाइनजि मायथाइयाव सेबखां जादोंमोन बेबायदिनो जोंहा गोबां सल'माफोरखौ मोननो हायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो समासजारि सल'मा ओनसोलारि सल'मा जारिमिनारि सल'मा ओम संगालि सल'मा दा जोंहा संगलिनि सल'मा बिथिङाव गोबां खम बिबांनि मोननो हायो ओ दासिम बुंनो थाङोब्ला जोंहा गांसे बा गांनैल' संग् सल'माखौ मोननो हायो बेबायदिनो जारिमिनारि सल'मायावबो एसे बिबांनिखौ मोननो हायो। जारिमिनारि सल'मा बिथिङाव बुंनो थाङोबा बिद्यासागर नार्जारि बिथाङा दा आखाइ होनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो गांफा गांनै जारिमिनारि सल'माखौ जों दासिम मोननो हानाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंहा थुनलाइ हिसाबैथ'
औ
खौरां बिलाइफोराबो नोंथां खौरां बिलाइफोरखौबो होननो हायो। खौरां बिलाइफोराबो मोनसे थुनलाइनो मोनसे बाहागो बियो गिबि गिबियै उ एसेबां मायथायाइाव ओंखारदोंमोनथाय आं एसेबां गोसोआव गैबांला दायो। बिदिनो बनजार बेफोरखौ मोननो हायो बनजार लाइसिफोरखौ गिबि गिबि ओंखारनाय हिसाबै दा बिदिनो थुनलाइनि सोमोन्दै होननानै सावरायनो थाङोब्ला बर' थुनलाइया आथिखालाव जौगाया नङा एसे जौगाबाय नाथाय दासिमबो नांगौबायायदि जौगानो हायाखै बे बिथिङाव गोबां लिरबावनांगौ होननानै आं सानो मानोना दासिमबो जोंहा दिडिटेक्टिभ सल'भा बेफोरबायदिखौ मोननो हायाखै आरो ज जारिमिनारि सल'मा बिथिङावबो जोंहा गोबां खम बिबांनि सल'माफोरखौ मोन मोननो हायो।
औ
बेबायदिनो थुनलाइनि बिथिङावथ' सावरायनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों गोबां बिजाबफोरानो सेबखां जागासिनो दं आरो गोबां गोबां पार्सनेल एबा गाव हारसिं दिहुननाय गोबां लिरगिरि बिथांमोननि आखाइ। गोबां बिजाबफोरा ओंखारगासिनो दं बेबायदिनो ओ जोंबो थुनलाइनि बिथिङाव आखाय होनो हायोब्ला मोजां। बर' हारियाव माबा मोनसे बिहोमा होलांनो हागोन होननानै आं सानो। दा नोंथां सावरायनो लानाय आयदाया थ' जोबोद गुवारमोन नाथाय बे सुंद' समनि गेजेराव सावरायनो हागोनना एसेबां गुरै बा सहस खोथा नङा दा जोंहा समाबो जाना फैबाय। दा अब्ला सावरायनो लानाय आयदानि सायाव सायाव दिनै बेखिनिखौनो सावरायनाय जाथोंसै नामा? नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्लाना नोंथां।